औ हेलौ
औ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन। नोंथा सावरायजागोनना?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला आयदायानो जाहैबाय दावबायनाय ओ नोंथाङा दावबायनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ
दा जोंङो दावबायनाय बुंङोब्ला जेरै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनानै जो जोंनि मेगनजों नुनानै जाखिनि जोंङो जेरै गुबुन जायगानि जेरै कालसार एबा सुबुंफोरा मााबायसा जिउ खुंङो बफोरखौ जों नुहैयो आरो दा दावबायनाया मोननै रोखोमनिबा गोबां रोखोमनिबो जानो हागौ जेरै जोंङो गावनि लोगो एबा फेमिलिजों जोंङो दावबायनाय एबा गुबुन मोनसेया जादों जेरै स्कुल कलेजनिफ्राय दावबायनाय
औ
जोंहा गिबियाव दावबायनोब्ला गिबियाव जोंनो रां नांगोन मानोना जोंङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो थाखाय जोंहा जेरै गारि भारा बुंङो बेखौ गारि भारा एबा गावनि ओ गावनि थाखानाय एबा बाइक एबा कार बेफोराव जोंहा थाव सोनो थाखाय जोंनो रां नांगोन
बेनि थाखायनो जोंनो गिबियावनो जोंनो रां नांगोन आरो बेरायनो थाखाय नोंथां
औ
दा जोंहा ओ बेरायनो थाखाय गोबां खाथि खालायाव जायागा दंङो जेरै सकि दारागाव जेरै बगामाथि बैफोरबादि जायगायावबो जोंहा जुदि रांङा बांद्राय गैयाब्ला अब्ला जोंङो बेफोरबादि जायगायाव थांनो हायो आरो दा बिब्दिनो जोंङो फरायनायजों लोगोसे जोंहा दावबायनानैबो गोबां सोलोंथाइ लानो हायो।
जेरै ओ जोंङो दाबसे जायगानि फ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायोब्ला अब्ला जोंङो जोंनि बादिनो एबा जोंनि राव बुंनाय एबा जोंनि गाननाय जोमनाय बैफोरो गुबुन जायगायाव जोबोद आलादा जाहैयो मानोना बर' सुबुं एबा गुबुन हारिनि सुबुं बैफोरो आलादा आलादा गावबा गावनि ओ हारिमुखौ सिनायथि होनो थाखाय ओ गावनि हारिमुनि ड्रेस गानो आरो दा बैखौ जोंङो ओ दावबायनायजों लोगोसे नुनो मोनो आरो ओ जेरैहाय ओ जोंहा ओ बर' एबा बर'फोरा दख'ना एबा हौवाफोरा गामसा गानो नालाय बेफोरखौ माने गुबुन हारिया मोनथिया दा बैफोर गाननाय जोमनायखौ जोंङो दावबायनायजों जोंङो जुदि गाननानै थांङोब्ला अब्ला बै बुस्थुखौ माने जोंखौ नुनानै ओ सोंथि फैनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां दा बिब्दिनो गोबां रोखोमनि दोङो जेरै जोंङो गुसु ओनसोलाव जेरै सिलं टावां बैफोरबादि जाया जों जुदि दावबायनो थांनोब्ला अब्ला जोंनो नांगोन ओ गाननो थाखाय रोजा जि एबा जोंनो सुइटार नांगोन आरो नोंथां दा बैफोराव थांनो थाखाय जोंहा गिबियावनो गावनि देहा एबा थासारिखौ जों नायग्रोनांगोन मानोना गुसु जायगायाव जोंना थांनोब्ला अब्ला जोंनि थैनि गोसारनाया मोजां जानांगोन अब्लासो जोंङो गुसु जायगायाव थांनो हागोन। दा जोंनो नांगोन गिबियावनो जानाय आदार मानोना बैफोर बायदि जागायाव खाथि खालायाव बिदि गला नुनो मोना बेनिखायनो जोंहा लोगोआव थानांगोन। जानाय आदार एबा गेस। आरो गाननो थाखाय रोजा जि आरो बैफोर थाखाखांनायनि उनाव जोंहा जोंनो नांगोन। थांनो थाखाय गारि एबा बास बैफोराव थांगोन आरो जोंङो दा बैफोर जायगायाव जोंहा थांनानै जों जेरै नुहैगोन वाटार फुटबल बिब्दिनो गुबुन गुबुन जेरै हाजो हायेननि नुथाय बैफोर जायगाखौ जोंङो नुनानै माने फिल खालामनो हागोन आरो दा जोंहा थायनायाव जोंनो गोन जोंनो नां जोंनो नांगौ गोनां मुवा बेसादफोरखौ लाफानांगोन आरो दा आं दहायनो बुंलांखाबाय गुसु जायगायाव जोंहा थांनोब्ला जोंङो रोजा सुइटार एबा खायसेया कमलबो लांफायो मानोना बैफोर जायगायाव सानसेयावनो थांनानै जोंहा सहैया बेनिखायनो जोंहा टेन्ट बाहायनानै थाहैनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो आ
ए
आं दहायनो बुंलांखाबाय जोंहा फरायनानैल' जोंहा सोलोंथाइ मोननो हाया। जोंङो दावबायनायनि गेजेरजों जोंहा गोबां सोलोंथाइ मोनो। जेरै जोंङो दाबसे जायगाखौ दाबसे जायगाखौ जोंङो फेराखैनो एबा खोनाफेरि जायागाखौ माने जों नुफेराखै नों अब्ला जोंङो दावबायनायजों लोगोसे बैफोरबायदि जायगायाव थाङोब्ला अब्ला जोंङो नुनो मोनहैगोन जे बैफोरबादि जायागाया जोंनि मेगननि नोजोर खुथायाव माबाय जा समायना एबा बैफोरनि थासारिया जोंनि जायगानिख्रुइ मोजां ना एबा गाज्रि बेखौ जोंङो मोनथिनो मोनो आरो बिदिनो दानि जुगाव जोंहा बेरायनो थांनोब्ला बारा एसेबां उसुबिदा गैला मानोना जोंनि जामेलाफोरा माने गोबां जौगाबोबाय जेरै दाबसे जायगानिफ्राय एबा जोंनि भारत हादरनिफ्राय गुबुन हादर एबा थाइलेण्ड आमेरिका बेफोरबायदि जायगायाव जोंहा थांनोब्ला। खम समनि मादावनो जोंङो थांनो हायो आरो जेरै फ्लाइट दंङो फ्लाइटआव जोंहा नै घन्टा एबा थाम घन्टानि गेजेरजोंनो जोंङो बै जायगायाव एबा गुबुन हादराव जोंहा सहैनो हायो आरो
औ
जों गोदोनि दिनाव दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम ओ थांनो थाखाय जोंहा ओ गारि मटर गैयामोन बिनि थाखायनो ओ बेल गारि जेरै जायखौ जोङो मैसोजों सालायनाय जायो ओ नोंथाङा मिथिखागौ जानो हागौ बेखौ ओ बैफोरो मोसौ मैसो एबा बि बिसोरो माने मेंनायजों ओ थांबाय थानो हायामोन आरो जोंहा ससे ससे ओ लाखिनानै एबा रेस्ट लानो गोनां जायोमोन आरो नाथाय दानि जुगाव जोंहा ओ जुदि दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनोब्ला जोंहा मेंनाय गैयालासिनो जोङो ओ थांनो हायो आरो दा बि बिदिनो गोबां रोखोमनि जोंहा जौगाबोबाय दावबायनायनि गेजेरजों दा नोंथाङाबो ओ दावबायनानै एबा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनानै जे मा बायसा नोंथां नुबोखो एबा सोलोंथाइ लानो हाखो ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होब्ला माने मोजां जाबौमोन आरो नोंथां
औ नोंथां नोंथाङाथ' दावबायनायनि बागै ओ जोबोर मोजाङैनो फोरमायलांबाय ओ जोङो दावबायनाय बुङोब्लाथ' जोङो गोबां बुंजागोन आरो जेरै गावनि जिउ राहा खौ नागिरनानै दावबायनाय नङाब्ला जोङो नोंथाङा जेरै फोरमायनाय दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेयाव दावबायनाय बिब्दिखौबो बुंजागोन नङाब्ला जोङो सोलोंथाइ बायदि लानो थाखायबो दावबायनायखौ बुंजागोन आरो जोङो ओ दावबायनायावथ' नोंसा नोंथाङा फोरमायखाबायानो बेबायदिनो जोङो ओ दावबायनाय बुङोब्लाथ' जों दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसेखौनो बुजिखायो आरो ओ जों आथिखाल समावथ' जोङो फरायसालिफोरनिफ्रायबो गोबां जायगाफोराव दावबायनायखौ नुदों जेराव जोङो थांनानै सोलोंथाइ लानायखौ नुदों जेरैबायदि दि ओ गोदोनि जारिमिनफोरखौ जोङो नायहैनानैबो खायसे गियानफोरखौ आरजिनो हायो बा खायसे सोलोंथाइफोरखौ मोनिखौ जोङो बिजाबाव नुनायजोंल' जोङो सोलोंथाइखौ नुनो हाया आरो जोङो मेगनजों नुनानैबो खायसे ओ सोलोंथाइफोरखौ लानाय जायो आरो बेनि थाखायनो जोङो फरायसालिफोरनिफ्रायबो ओ आथिखाल समाव आरो बांसिन बेफोरबायदि गोजाम जायगाफोर बा खायसे ओ सोलोंथाइ लाथाव जायगाफोराव जोङो थांनायखौ नुयो आरो। आरो जोङो बेनि अनगायैबो नों थाङा जेरै फोरमायदों दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसेयाव थांनाय ओ बेबायदिनो जोङो आथिखाल समावथ' बांसिन नुनो थाङो आरो बिब्दि दावबायनाय त' आरो गुबुन हादोरफोराव थांनो गोनांब्लाथ' जोंना जेरै नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो ओ जिरादफोरखौ नांगौ जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गावनि जेरैबायदि जोंनाव भटार आइदि आधार कार्ड बायदिफोरखौबो जोङो खायसे हादोरफोराव ओ हाबनो थाखायबो बेफोरखौ जोङो खिथिनांगौ जायो आरो। आरो जोङो जेरै जोंनि साखाथि ओनसोलनि जा हादोर जेरै ओ भुटान हादोर बायदिफोरावबो जोङो थाङोब्ला बेफोरबायदि ओ आधार कार्ड नङाब्ला बायदिसिना गावनि ओ मुवा बेसादखौ खिथियाब्ला जोङो हाब बिसोरनि हादोराव हाबनो मोनैखौबो नुदों आरो बेबायदिनो जोंङो खायसे बे जायगा थावनि जा बे गोसोखौ गोसोफोरखौ स्रां मोनहोनो थाखायबो थांनायखौ नुदों आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंङो ओ गोदो समावथ' जोंहा बिब्दि दावबायनाय हुदा गैयामोन नाथाय जोंङो दानि स समाव न'खर न'खरैनो बा न'खरनि सुबुंफोरजोंबो जोंङो गोजान जायगाफोराव बिब्दि ओ जेरै खायसे बोथोर लानानै आरो जेरै मागो बायदिसिनाफोराव बांसिन जोंङो दावबायहैनायखौ नुदों आरो औ बिदिनो जोंङो दावबायनायनि गेजेरजोंबो खायसे ओ बिजाबजों मोनि सोलोंथाइखौबो मोननो हायो। आरो बिब्दिनो गावारि सोलोंथाइखौबो दावगा होनो हायो आरो
औ
नोंथांया नोंथांङा बेनि बागै आरो मायबाफोर फोरमायबावगोन नामा?
दा जोंहा फोरमायनाथ' बुंजोबनो हाया नाथाय आं फंनैसो बुंबावनोसै नोंथांङा जुदि मिथिनो ओ गोसो जाबावदोंब्ला माने
औ फोरमायलाय
दा जोंहा ओ दावबायनाय दा जोंहा दावबायनोब्ला आं दहायनो बुंलांखाबाय सोलोंथाइ जोंहा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय जोंनो सोलोंथाइ नांग्रोगोन दा आरो नोंथांङा बुंलांखाबाय जुदि जोंङो गुबुन हादराव एबा साखाथिनि जोंनि जेरै भुटान एबा नेपालाव थांनो थाखाय जोंनो आधार कार्ड भटार कार्ड नांगोन। आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंहा जोंङो राव राज्ला फ्रायनो रोंनांगोन जेरै जोंङो बर' रावखौ जोंङो बैसोरनि हादराव थांनानै रायज्लायबा बिसोर जोंनि रावखौ ओ बुजिनाय नंङा बेनि थाखायनो जोंङो जेरै हिन्दी इंलिस बैफोर भाषाखौ जोंङो माने रावखौ जोंङो सोलोंनानै लानांगोन आरो आरो बै सोलोंनाया जोंनि जेरै दावबायनायनि गेजेरजों जोंङो ओ सोलोंनो हायो आरो जों जुदि ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायबाय थायोब्ला एबा जोंङो सिनाय मोनै ओ मानसि खौ एबा सुबुंखौ लोगो मोनबाय थायोब्ला अब्ला जों बै सुबुंङा माबायसा एबा माबायदि रायज्लायो बैफोरनि रायज्लनायखौ जों हमदांनानै जोंङो ओ बिसोरनि रावखौ जोंङो रायज्लायनो हायो आरो दा बिब्दिनो गोबां सोलोंथाइ मोननो हायो दावबायनायनि गेजेरजों जोंङो बुंजोबनो हाया। नोंथां दा जोंहाबो ओ समा बारा गैला बेनिखायनो नोंथांङाबो जाखिनि बुंबाय ओ रोजा रोजा साबायखर बाउबाय आरो नोंथांनिसिम
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम